हेलौ, औ खोनादों नोंथां खोनादों।
उम नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना माने दिनै जों मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ दा आयदा बायदियै माने ओ बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बा बर'फोरा ओ आबाद मावनानै आबादनिफ्राय बानजायनाय आरो बिनि मुलाम्फा जिहेथु बेनि सायावनो सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन सावरायजागोन।
औ औ।
बिदिब्ला आङो नोंथांखौनो एसे
माने बेनि सायावहाय बुंग्रोनो माबाबाय आरो। औ औ आबादनिफ्राय जेन'बा आ बाद मावनानै बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननाय बा आबादा जोंनो माबायदि माबा होयो बेनि सायाव आरो। उम। उम।
जिहेथु आबादनि मुलाम्फा होनोबा जोंथ' मुलाम्फानि थाखायसो मावो नालाय आबादखौ नंआ होमबा
औ औ
एसे एनै माबानि थाखायसो जिहेथु आबाद होनोबा जोंना गामियारि ओनसोलाव माइ आबादानो बेजोंनो माने बे पारमानेन्ट मुलाम्फा आरो।
ह
बुंनो थाओबा बे माने बिजनेस बायदि हमनो थांङोब्ला बेखौ जेनेबा हो बे माइ आबादनि माबाबो बेखौहाय मानि जों बिजनिस बादि सानला आरो जेनेबा माइ आबाद होनोबा जोंनिया माने मुलाम्फाया दाथ' जोंना बेनो मेन होनजायो गारनो हायै मोनसे आबाद बियो जोंनि थाखाय जिहिथु जोंना माइ गायनाआव जोङो बोसोरसेनि ओंखाम जानो थाखाय जों माइखौ गायो बा बे मुलाम्फाखौ जों मोनो माइ गायनानै आबाद मावनानै बा न'खरनि माखासे खरसा जिहेथु संख्रि बानलु बायनाय बा माबा मोनसे बुस्थु बाहानि बायनाय इ इफोरबो बेफोरखौ जोंना माने बे मोनसे माबानिफ्रायनो फैयो आरो जोंना। आबादा बे माइ गाइ माइ आबाद बेनिफ्रायनो जिहेतु सोरबा गथ' फोरोंनाय बा फरायसालि फोरोंनाय बेफोरबायदिया माने जोंना बे माइ आबादनिफ्रायनो जों बेखौ मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरो माखासे थाबाय जोंना बारिआवव गय गयनि आबाद
गयाबो मोनसे आबादसो नालाय जिहेथु जोंना गया बागानावहाय जों गायनानै थायो बा गायनानै दोनखायो जोंना अलरेडि बेबो मोनसे जोंनि पारमानेन्ट आबाद होनजायो आरो गामि ओनसोलावहाय सबनिबो बारियाव एसे एसेबाबो थायो ओरैनो आरो माखासे माखासे आरो गोबां आबाद दङ जिहेथु जोङो गोरान गोरान खेथि बा दैज्लांनि खेथिया जोंना जाबाय आबाद बा गोरान खेथि माखासे जों मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो माखासे जे‌ मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो बा मैगं थाइगं उम गायनानै गामिआरि ओनसोलनि मानसिफ्रा माने बाजारफ्राव फानहैनाय बेफोरबायादि मुलाम्फा आरो माखासे दङ गिदिर गिदिर जिहिथु बागानफोर बानायो आबाद
उम
जिहेतु जायखौ जों थालिर बागान बानायो सोरबाया सोरबाया बानायो ल'बार बागान सोरबाया बिदिनो माखासे जाद जाद आजिखालिथ' नोङो स'ख'फाय होननाय मोनसे दंफां बेफोरबादिनि आबादबो बानायो दानि जुगावहाय आरो मासे लिसु आबाद लिसुखौबो गायनानैहाय माने बेफोरबादिनो आबाद बादि बानायनानै बागान बानायनानै बेफोरजों मुलाम्फा लानो हायो आरो। जिहेतु जोंनिथियाय बारा बेफोरबायदि माने आबाद मावनानै बारा मुलाम्फा मानि ओरैनो सोलिनो थाखायल' आबादखौ बांसिनानो मावनाय जायो आरो जों जोंनि थिंजायहाय ओरैनो नोंथां मोनथिहाय बेफोरबादि माने गिदिर गिदिर आबादफोर मावनायफोर दङ नामा
ओरैनोथ' दा सोलिगासिनो दङ जोंनिथिंजायबो मानो होननानै बुङोबा दा थ' बोथोरजों खाब जानानै माने आबादखौ मावोब्लासो जिहेथु जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो नालाय ओ ओरैनो ओरैनोबाबोथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो नायोब्ला जों नुयो माने न'खर सुंथाबोनायाव आबादनि गेजेरजोंनो जोङो थांनानै थाबोदों नालाय। जिहेथु गावनि गथ' गथायखौ ओ फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय बा माबा मोनसे ओ गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय जोङो बांसिनै ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै जिहेथु ओ बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादोंना?
औ औ।
रांखान्थियारि जेन'बा सर्ट जायोबा बा रांखान्थियारि गोनांथि जायोब्ला जे न'खराव ओ बुरजा गोदोहाय गोदोनि समावहाय बुरजा माइ गायदोंबा बा माबा गुबुन गुबुन मैगं थाइगं आबाद मावदोंब्ला बेखौनो फाननानै बेखौ मोननाय रांजोंनो जोङो गथ' गथायफोरखौ ओ बेबायदिनो सोलोंथाइ लाहोनायखौ नुबोदों आरो दाबो दिनैबो ओ बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन आबाद मावनानै माइ फाथो बे बेसर ओ बेथ' दुब्लियाव जाग्रा जाहैबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो गयाथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो जोंहा फाथैनि बागान गयनि बागान थालिरनि बागान बेबायदिनो आनारस लेबु बेफोरबायदिखौ ओबेफोरबायदि माने आबादफोरा जोंनि बारियाव गोदोनिफ्रायनो जायगा लाबोदों आरो बेफोरखौ फाननानै न'खर सुंथाबोदों दा आथिखालावहाय नोजोर होयोबा जों नुयो माने बेखौनो आरोबाव थाखानाय आबादखौनो बांसिन बिबांनि मावनानै गावनि न'खरखौ आरोबाव साबसिनै सुंथानायखौ जों नुयो आरो मानो होननानै बुङोबा ओ दानि जुगावथ' गयखौहाय गोबां मोनसे न'खरानो बिगा बिगा माने ओ मोनसे न'खरानो पास बिगा दस बिगा खायफा हा बुरजा गोनांफ्रा बिदि फन्द्र' बि बिगा बिस बिगा गायनानै बोसोरावनो माने गोबां ओ ओ माने रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो गोबां थालिरनि बागानबो खालामसै आथिखालावहाय बेबायदिनो फाथै बिनि फाथैनिबो आबाद गोबां खालामो बेनि गेजेरजों बेखौ फानना मुलाम्फा मोनो आरो खायफा खायफा गोबां बिबांनि खुसेर गायनायखौबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो माने दुब्लिफोरावबो जों नोजोर होयोबा नुयो जिहेथु जुंखामखौहाय सिगांनि समावहाय जोङो जेरैबायदि माने न'आव जानो थाखायल' एसे एनै मावोमोन नाथाय आथिखालाव जुखामनि फारसेबो गोबां बिगा बिगा आबाद मावनानै माने जुखामखौ गायनानै जोङो माने रांखान्थियारि बिथिङावहाय बांसिनै गावखौनो राफोद खालामनानै लानायखौ नुबाय थादों आरो दा बेनि गेजेरजोंनो माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै ओ जोंनि सुबुंफोरा गावनि न'खरखौ सुंथानायजों लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय बे फारसे बांसिनै सांग्रां जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ जिहेथु जोंनोथ' माने थांनानै थानो थाखायथ' जोङो माइ आबाद बा मैगं थाइगं बेफोरखौथ' जों जानानै थाखानांगोन नङा होमबा नोंथां? मानो होननानै बुङोबा माइनिफ्रायसो माइरं जायो बेखौथ' जों ओंखाम महरै संनानै जाबाय माइरंखौ आरो फारसेथिङै जोंहा जिहेथु मैगं थाइगं मैगं थाइगं गैयाब्लाथ' जों ओंख्रिया माखौ जागोन‌ दा नोङो दालिखौ दालिनि बिथिङाव नायोबाबो जों बेखौ गिबियाव फोग्रोनानैसो आबाद मावनानैसो जों बेनिफ्रायसो दालिखौ मोननो हायो। आरो सबायनि बिथिङावबो बेनो जिहेथु हाथाय - बाजारफोराव फाननाय माखा माखासे सबाय, दालि, गम, आथा बायदि बायदि बायदि बेफोर गासिबो जों आबादनिफ्रायसो मोनजोबखानाय।
औ।
बुंङोबा जोङो नोङो नोङो आथाबाबो जों गमफोरनिफ्रायसो दिरुनो ना। ओंखायनो माने बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो माने आबादानो गोबां माने जोंनावहाय जायगा लानानै दङ आरो जों बेफोरखौनो फाननानै जोंनि जिउनि बे माने लाइफ सारकोल जायखौहाय जिउनि माबा होनो सोरखि ना मा होनो? बियो माने गिदिंबाय थायो आरो रिसाइकेल बिदि गिदिंफिनबाय थायो। जिहेतु जों जायफोरखौहाय दखान गलाफोरावहाय बिदि रेडिमेड बायनानै मोनो। बेफोर मुवा बेसादफ्राबो गोबाङानो माने जाग्रा जिनिसफोरा आबादनिफ्रायनो फैजोबखानाय। ओंखायनो जोङो बेखौ नोजोर होयोब्ला माने आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरा बा बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुनफोराबो न'खर सुंथानाय गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनाय बेयो जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ आरो गोथां। बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागो नोंथां हागोन हागोन। माने जिहेथु आबादनि मुलाम्फा होनोब्ला गोबां माने जोंना फिसा फिसौ गामियारि ओनसोलावहाय जोङो माखासे बिदिनो जिहेथु फिसा फिसौनिफ्राय लानानै मैगं मैला बि बेफोर बायदि मैथा बा मैथा मैथा खेथि फिसा - फिसाबाबो आरो लाफा जिहेतु गोजां बोथोराव जोंना मइेनलि लाफा - लाफाफोरखौ फैयो एसे फोनानै बेखौनो जों न'आव बो जायो एसे फाननानैजोंनो मुलाम्फा जथु बेलेग खरसा नांगौ जायोब्ला
उम।
बा न'नि संख्रि बानलु बा माखासे बुस्थुफोरखौबो जों बाजारनिफ्राय लाबोनाय बेफोरबायदि मुलाम्फा जों लानानै हायो आरो फिसा फिसा मुलामफा लानाय होनो आरो बेखौहाय। माने जिहेतु लाफाफोर फाननाय बा लाइफोर लाफा लाइ बेफोरबायदि फिसा - फिसा बिनि मामाआरो बेयो मुलाम्फा। माने गिदिराव नंला आरो बियो मुलाम्फा होनोबाथ' माने बुहुत रोखोमनि मुलाम्फा थायो नालाय। माने फिसा फिसा मुलाम्फा जिहेथु न'आवनो गायनाय लावफोरखौ एसे फानहैनाय।
औ।
बेफोर माने फिसा फिसा ओरैनोथ' माने मुलाम्फायानो बेबो। मुलाम्फा नंला खौ होनजाला माने फिसा - फिसा मुलाम्फा आरो बेफोरो। न'खरनि न'खर सोलिनायनि थाखाय जे माने एखे एखे एसे फिसा फिसाबाबो माने हेल्प होयो आरो न'खर सोलिनायावहाय बेफोरबायदि मुलाम्फाफोरखौ खौ माने लानो हायो आरो अब्ला नोंथाङा जिहेथु खोथा बुंलांबाय आं माने गोजोननाय मोनबाय नोंथांनासिम माने जिहेथु माने गासिबो नोंगौ नोंथाङा जे बुंदों। बा गम जिहेथु आथा मैदा गासिबो खेथिनिफ्राय फैजोबो जोंना। आबाद मावाबा जों बेफोरखौ मोननोबो थाङा नङा होमबा?
औ।
बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ दे। औ।